खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलि गाहाम हामब्लायनायखौहाय फिन जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ औ दा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ फ्रि दङमोन
अ दा नोंथाङा फ्रि दङब्ला होमब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ आङो बार गुबुंले जानाय बेनि सायावनो सावरायनोसै नामा होननानै सानदोंमोन आरो नोंथांजों
औ औ
औ जागायनोना नोंथां बिदिब्ला हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों ना? आं नोंथांनिखौ खोनायासै हेलौ